हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
हेल'।
हेल'।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों। औ मा खालामदों नोंथाङा?
आं दं र' जिरायनानै नोंथां।
अ दसे सम नोंथाङा आंजों रायलायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ आङो दिनै मोनसे टपिक बा आयदा लानानै आं नोंनि नों नोंजों आङो मोनसे सावरायनो सान्दों आरो। ओ बे टपिकआनो जाहैबाय फरायसाफोरनि सायाव आरो। सोलोंथाइनि सायाव औ सासे सासे गथ'खौ फोरोंनायनि थाखाय फोरोंनो थाखाय जों मा सोलोंथाइ होब्ला मोजां जागोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ आंनावथ' एसेबां मानि नलेज गैया थेवबो आङो जाखिनि हायो बेखौ माने नोंथांनो फोरमायनो सानदों। सासे फरायसाखौ जोंथ' सोलोंथाइ होनोब्लाथ' उन्दै उन्दैन' थाम बोसोरबा-बाबोसोर बैसोनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ होनाय जायो न' सासे उन्दै गथ'नो। फरायनायनि बेलायाव आरोना बेफोरबायदि सासे उन्दैखौ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गिबियावनो। ओ फोरोंगिरि न' फोरोंगिरिनि जानानै बुंनोसै आङो फोरोंगिरि फोरा ओ गिबियावनो बै गथ' गथ'खौ फोरोंनायनि सिगां जोङो बै गथ' जों मा खालामनांगोन ओ गिबियावनो आंनि बादिब्ला लोगो जानांगोन आ न' लोगो जो लोगो बायदि जानानै बिसोरखौ माने ओ सोलोंनो ना जानांगोन आरोना बिसोरो माबोरै लुबैयो। ओ सासे उन्दै गथ'फोर ओ उन्दै गथ' बा गथ'आ। थ' ओरैनो। माने ओ सावगारि नायनानै ओ फरायनानै मोजां मोनो। बेजों लोगोसे
बिसोरो फाव खालामनानै सोलोंनाय आरो खबाम होनानै सोलोंनाय बेफोरबायदि खौ मोजां मोनो आरोना ओ बिनिखायनो माने आंनि बादिब्ला ओ सासे उन्दै गथ'खौ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गिबियावनो बे फोरबायदि माने सोलोंनो होनांगोन आरोना आरो गासैबो माने ओ सासे उन्दै गथ'फो ओ माने गासैबो गथ'फोरानो जोंना रोंखा जोबना फैया नालाय। लिरनाय न' ओ खुगाजों खुगाजों खबाम होनानै सो सोलोंखांनाय सोलोंनायजों लोगोसे जोङो लिरनायनि बेलायाव जोङो ओ आखाइखौ हमै-हमै लिरनो सोलोंग्रोनो नांगोन आरो ना।
औ।
जोङो जेनेबा ओ गारां हांखो बा खौरां हांखो बेफोरबायदि लिरोब्ला। बा आल्फाबेट जेरै- ए, बि, सि न' बेफोर माने ओ बेखौ लिरो अब्लाथाय जोङो आखाइखौ हमै-हमै बिसोरखौ माने सा-सा सिन ओ सिन फानो होनो नांगो आरो ना बिसोरथ' माने ओ गासैबो माने पेन्सिलखौ हमजोबनो रोङा ना लाय बेखौ माने हमफानानै सोलोंनो नांगोन आरो ना ओ बिदिनो माने सानफा ए एफा माने सोलोङोब्लासो बिसोर माने रोंलांगोनथ' बेफोर माबोरै आ खिनांगौ बा माबोरै लिरनांगौ बेफोरबायदि आरो सासे गथ'आ सोलोंथाइ खो बेफोरबायदि माने लुबैनायखौ आङो नुनो मोनो आरोना ओ जेनेबा बिसोर बिसोरजों लोगो बायदि जानानै माब्लाबा बिसोरजोंनो समान जानानै। ओ-ओ सोलों-सोलोङोब्ला मोजां मोनो आरोना बिसो
औ-औ ओमफ्राय आरो बे सासे गथ'आ ओ सासे गथ'आ। जाय रोंथारिखौ बुंनोसै आङो जेनेबा हानायाथ' हानाया थ' गोरलैयैनो हालाङो दसेनो एसे फोरोंबानो हायो। बे हायैनि बेलायाव जेनेबा बे गथ'खौ बोरैहाय मोजाङै खैदिनसो लायो ओरैनो बेखौ फोरोंनायाव?
बेथ' ओ गावबा-गावनि ब्रेइननि सायावबो जायो आरो गोसोनि सायावबो जायो आरो ना। ओ मेइनलि जोङो। ओ फोरोंगिरियाथ' गासैबो माने उम समावनो थाफाजोबनो मोना जोङो न' फोरोंगिरिफोरा मोनोब्ला। बैसोनिखौथ' जोङो मोनोब्ला ओ गथ'फोरखौ ओ थाम नङाबा ब्रै घणन्टा न'? ब्रै घन्टासिमसो लसो मोनो नालाय। फोरोंगिरियाथ' गासैखौबो मोनजोबा फोरोंगिरिया खालि आय ओ माबोरै फरायनांगौ माबोरै लिरनांगौ बेफोरबायदि माने। ओ आइडिया न' बेफोरखौल' होनो हायो आरोना ओ ओ मेइनलि जोङो। गारजेन न' जायबा माने बिगोमाफोरा आरोना बिमा-बिफाफोरा ओ एसे माने नायस थिनांगोन ना
औ फोरोंगिरिनि
औ उन्दै गथ'फोरा जोंना ओ बांसिनानो माने बिमा-बिफाजों माने फरायनाय, बिमाजों बांसिन फरायनानै मोजां मोनो माबा माब्लाबा बिफाजों बिफोरबायदि माने लुबैयो आर ना बिसोरो बिसोरो जा जायजों फरायनो लुबैदों बेजोंनो माने बर ओ बेखौ बेजों बेनो माने फरायहोनाया मोजां आरो ना जोंनाथ' खायसे खायसे माने ओ गारजेन बिथांमोना बा बिगोमा बिथांमोना सम होनो हाया बेफोरबायदि बिनि जाहोनावबो जोङो मा जायो सासे खायसे गथ'फोरा माने ओ फरायनायाव एसे माने उइक जायो आरो ना। दुरबल जायो आरो बिदिनो अ खायसे थ' आरो जेनेबा ब्रेननि लोगोजों ब्रेनजों लोगोसे जाफायो आर ना। बिसिोरनि ब्रेन फोरा एसे ओ माने स्ल' थायो। थाबैनो माने गोसोआव थानो हानाय गोसोआव लानो हानाय गोहो गोहोआ एसे खम जायो आरो ना खायसेनिया खायसेनिया आरो' स्पिड जायो बेफोरबायदि आरो। खायसे आरो माने ओ गोबौजों न' गोबौ माने सोलोंब्लाबो खायसे दोङो हाथारिबो दोङो देनाय बेफोरबायदिखौथ' आरो जोङो मा बुंनो नाजानायनि सायावसो बे जाहैगोन आरो ना बेफोरो गावबा गावनि नाजानायनि सायाव बा बुजि मोननो हानाय जायोब्लासो माने जानो हागौ आरो ना बिदि नोंथाङा आं नोंथांनियाव सोंनोसै ओ नोंथांनि बेलायाव जेनेबा बेफोरबायदि माने उन्दै गथ'खौ सोलोंनो बा माबोरै सोलोंनांगौ देरना आंनि बादिब्ला आरो नोंथांनि बाददिब्ला आरो आंनि बादिब्लाखौथ' आं खोन्थाखाबायानो।
औ औ आंनि बादिब्लाथ' आङो ओ बिसोरखौ ओ ओ जेब्लानोखि बिसोरो थाबायनो रोंबाय थाबायनो रोंनाय लोगो लोगोनो बिसोरो रायलायनोबो रोंबाय। नङा होमबा रायलायनो रों रोंनाय समावनो बिसोरखौ फरायनाय फरायनायखौ फास्टाव लाबो लाबोग्रो नांगौ आरो बिसोर फरायग्रो होनांगौ फास्टावनो न'आवनो जेनेब्ला फोरोंगिरिखौथ' नोङो उनावसो मोनखायो नङा होमब्ला फार्स्ट फोरोंगिरियानो फार्स्ट जेनेबा गिबि गिबि फरायसालि होनोब्ला नोङो ओ न'आवनो आरो न'आवनो जागायग्रोनांगौ बिसोरखौ औ ग थ'फोरखौ फोरोंनोब्ला न'आवनो जागायग्रोनांगोन। न'आवनो नोङो लिरहोनांगोन फरायहोनांगोन बेखौ पेन्सिलखौ हमो होनांगोन आरो आंनि आंनि बादिब्ला आरो फास्टावनो ओमब्लासो होमब्लासो बियो स्कुलाव जे जेनेबा फरायसालियाव ओ होन आगान सुरनाय लोगो लोगोनो बिसोरो लोगो लोगो होनबाना जि फोरोंगिरिया लिरनो होगोन बेखौ बिसोरो लिरगोन आरो। ओ औ फोरोंगिरिनि अन गायैबो ओ बिमा बिफायासो बांसिन दायथ' लानां गौ जाग्रोयो फार्स्टआव। गिबियावनो आरो औ आंनि बादि लानाया मोजां आरो आं औ आं आंनि बेलायाव जेनेबा ओ बिमा बिफायानो फार्स्ट जेनेबा गिबि ओ गिबि फोरोंगिरि जाग्रोनांगौ आरो। अब्लासो बिसोरो गावनि फिसानि फिउचारखौ जेनेबा ओ गोजौआव आवगायलांनो हागोन आरो बिसोरो। जिउआव आवगायलांनो हागोन बे बेबायदिनो आरो आरोबाव ओ आरो जाय जाय जाय जायनि बिमा बिफाया टाइम मोना जेनेबा सम होनो हाया गावनि फिसानि थाखाय अब्ला मा खालामनांगोन बिसोरो ओ सासे फोरोंगिरि बा ओ ओ मा फोरोंगिरिजों टिउसन बा माबा मायबा मोनसे माबा खालामनांगोन आरो बिसोरो सोलोंथाइ राहा लानांगोन आरो बिसोरो औ ब्ला अब्लासो बिसोरो लाइनाव फैगोन आरो मोजां लाइनाव फैगोन आरो बिसोर बिसोरो होमबासो आवगायलांगोन आरो होमबासो फार्स्टआवनो जोङो एल के जि खौ नुनो मोनो जोङो इंलिस मिडियाम होनोब्ला एल केजि एल के जि नि उनाव इउ के जि इउ के जिनि उनाव थाखोसे जेब्ला थाखोसे से मोनगोन अब्लासो बिसोरो रोंनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो थाखोसे बा थाखोनैनि उनावसो बिसोरखौ रोंनायखौ नुगोन आरो आंनि बेलायाव आरो औ बिमा बिफाया औ
दे बुंनायसाय नोंथाङा
बिफाया बांसिन दायथ'खौ लानांगौ आरो फोरोंगिरिनिख्रुइ औ औ
बिदिनो आरो ना आंनि बादिब्लाबो जेनेबा बिमा बिफायानो मेन नालाय जोंना बिमा बिफायानो सोलों थाइनि बागै एसे नायनाया मोजांसिन जायो आरो ना-नायोब्लाथाय जोङो सोलोंथाइ लानायाव गथ'फोरा माने मोजां जालाङो आरो ना लामाखौ मोनो सापर्ट मोनो सापर्ट मोनोब्ला बिमा-बि मानि खायसे जोंनाव जों नुनो मोनो खायसे गारजेनफोरा मा जायो हांखोखौ सिनाय हानाय जायोब्लानो जोंना गथ'फोरखौ माने नाय नायनो नागिरा आरोना होननानै सानो आरोना बेफोरबायदि माने खालामनो नाङा आरो सासे गथखौ जोङो गोरों खालामनोब्ला बे गथ'नि सासे फरायसाखौ न' जोङो गोरों खालामनोब्ला फोरोंगिरिजों लोगोसे बिमा बिफानि बिमा-बिफाया जेब्लाबो माने बिसोरखौ नायफानो नांगोन फरायनाय समाव थाफानो नांगोन बा सम होनो नांगोन आरोना अब्लासो बि गथ'आ जोंना ओ इयुन इयुनाव माने जाफुंसार जाहैनो हायो आरोना जोङो बेखौ रोंखाबाय होननानै गारनानै दोनोब्ला बे गथ'आ नोङो हाखानायखौनो न' हाखानायखौनो बिदिनो माने बुदुं बादां फरायनानै ओ बिमा-बिफानि सिगाङाव फरायसोनाय बायदि खिन्थियो आरो न' बेफोरबायदि जोङो ओ माने हेगारनानै होनो नाङा आरो सासे फरायसाखौ फोरोंगिरिफोराबो हेगारना होनो नाङा बे फरायखानो हाखागौ माखागौ होननानै माने बा हाया होननानैबो नायालासिनो थानो नाङा गासैबो माने फारफ्रोमबो माने थिंबो नायनो नांगौ आरो ना हायैखौबो जोङो नायनो नांगोन हायै हानायखौबो जोङो नायनो नांगोन बेफोरबायदि आरो
औ औ औ
गारजेनफोराबो नायनो नागिरा बेफोरबायदि औ औ बिदि आरो दे नोंथां होमब्ला जोंना समाबो जाबाय न'
औ औ दे जागोन दे औ दे ओं